हेलौ
हेलौ नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय।
अ खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां जोंङो दायो मबाइल नङाबा जोंङो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै टपिक खौ रायनो नागिरदोंमोन नोंथां नोंथाङा रायलायनो हागोन ना हेलौ
अ आं खोनागासिनो नोंथां बुंहरलाय
नोंथांजों रायलायनो हागोन ना। हेलौ
मा होनदोमोन नोंथाङा
नोंथांजों रायलायनो हागोनना नोंथाङा ओ जोंङो मबाइल नङाबा ससियेल मिडियानि बागै रायलायनो नामा।
अ अ जायो जायो रायजलाय जायो।
औ नोंथांङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा मबाइलनि सोमोन्दै।
अ जागोन आं एसे नाजागोन बुंनो दायो जिहेतु आधुनिक जुग होननाय जायो बेखो दास दानियाबा मबाइल आरो ससियेल मिडियानि बहुत माबा इम्परटेन्स दं मानसिफ्रा दा दानि दिनाव रावबो बिदि मानसि गैया जायहा मबाइल बा ससियेल मिडियानि माबा इउस खालाया बा बाहाया बुंनो थांबा बांसिन मानसियानो दा मबाइल माबा ससियेल मिडिया बेफोर सोब बाहायजोबो आरो दा बुंनो था ब्ला बेफोर बुस्थुआ बुहुद खिसुमान माने खामानिफोरखौ गोरलै खालायनो हायो किसुमान का मा होनो गोरा खामानिफोरखो गोरलै खालायनो हायो। दा आं मोनसे कल हरनांगौबा नोंथांखो पट केे माने थाबैनो कल मोनसे हरनो हाबाय ओ माखोबाफोर माखोबाफोर जुदि नोंथांनो माखोबा मेसेजफोर हरनांगौबा हरनो हाबाय इबायदि आरो लोगोसे ससियेल मिडियाबो बुहुत मोनसे इम्परटेन्ट रल प्ले खालायो बेयाव दं जों बेयाव आसामाव थानानैनो दा जों गोजानाव दा आमेरिकायाव मा सलिगासिनो दं जों बेखोबो माने आरामसे मबाइलाव बा जाम बुंआव नायनो हायो ससियेल मिडियानि थ्रु दा यो आं एसेनिखोनोसो बुंनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानोबा बुं जागोन।
आंबो बेखोनो बुंगोन मबाइल बा ससियेल मि मिडिया जोंङो गोबां ओ मानसि एबा सुबुं माहारिनो गोबां सापर्ट बा गोबां खामानि होयो। नङा होमबा।
उम उम नंगौ
ओ मबाइलखौ जों
उम नंगौ। नंगौ नोंथां बुंलाय नोंथाङा खोनागासिनो दं ना?
औ खोनादों नेटवार्क एसे प्रब्लेम होदों दिनै नोंथां।
अ अ इसे
आ नेटवर्ट या प्रग्रेम होदों एसे।
अ अ नोंथाङा मखौबा बुंगासिनो दंमोन। बुंनो हायो।
मोन आङो बे मबाइलनि बागैनो बुंदोंमोन ससेल मिडिया होनोबा ससियेल मिडियाबो जोंनि थाखाय मोजां प्लेटफर्म बा जोंनि ससियेल मिडिया फेसबुक बा इउटुब बा इन्सटाग्राम बायदियाव जोङो गोबां गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गावनि रां आरजिनाय जोङो गोबां बेफोरबायदियाव गोबां सुबुं माहारिखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
ओम ओम ओम दायो ससियेल मिडियानि मा होनो इउसखौ बुंबा जों मोजां बा गाज्रि मोननै माबायाव माबानो हायो। ओ किसुमाना मोजां खायफाया मोजां माब खामानियाव बाहायो आरो खाय फाया हमना ला रिल्स नायना अ ओ रिल्स नायना बा माबा खालामनानै टाइमखौ ओरैनो माने माबा वेस्ट खालनाय जायो दायो ओ ओ
जोङो निउस होनोबा जोङो इउटुब खामानि होयो आरो।
ओम ओम दा जायफोरा रोंगौथि बा जायफोरा रोङो बिथांमोनहा गावनि मा होनो रोंगौथिखौ टेलेन्टखो दिन्थिफुंनो हायो आरो अ ओ ओ आरो नोंथाङा बुंबायनो दि मानो जों रोंगौथि थायोब्ला ससियेल मेडियानि थ्रु जों रांबो खामायनो हायो एसे आरजिनो हायो।
लोगोसे इउटुब इउटुब होनोबा जोङो इउटुबाव गोबां भिडिअफोर होनायखौ नु जों जि जायगायाव जों थांनो हायै बा जों थांनो हास'यै जायगानिफ्रायबो जोङो निउस बा इउथुबाव जोङो गोबां कन्टेन लाबोनाय खौ जों नुयो नङा होमबा।
अ अ नुनो मोनो आरो ओ आरो जायफोर जायगायाव जों गाव थांनानै नुफेरा बे जायगाखौ मालाया थांनानै जाय भिडिअ' हगारो जों बेखौ नायनानै
मिथिनो मोनो ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जों मिथिनो मोनो आरो ना। दे नोंथाङा फोरमायना होबावनाय ससियेल मिडियानि बागै औ दे
आरो नोंथाङा जिहेथु रां आरजिनायनि खोथा बुंदों आरो बेदि माख मा होनो बेनि अनगायैबो मा मा रोखोम थायो जाहाथे जाहाथे जायफ्रा साख्रि बा बिदि मावा बिथांमोननि मा मा बिदि आइडिया थायो जे रां आरजिनो हायो माने गुरैयै बेफोर माखौबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
जोङो साख्रि गैयै बा साख्रि मावालासिनोबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आजिखालि जोङो गोबां सुबुं माहारियानो जा गुबुन-गुबुन जायगायाव फैनानै बा गुबुन-गुबुन जायगायाव थांनानै कम्पानि बा बायदिसिना सिकुरिटि बायदिसिना मावनानै जोङो गोबां आजिखालि गाव गाव नि न'खर सुंथानाय बा गाव गावनि न'खर दानायाव गोबां हेफाजाब होदों। जोङो साफ्रोमबोथ' साख्रि मोनजोबखाया, नङा होमबा?
नंगौ, नंगौ।
दानि जोङो जि गामियाव थायो जोङो गोबां दानि जुगाव बेफार बायदिसिना बेफार मावनानै बा जोङो द'खान होनानै बा ना बेफारि बा दाउ-अमा बेफोरखौनो जोङो फिसिनानै गोबां रां आरजियो।
नंगौ नंगौ दिनैनि ओ दिनैनि जुगाव गोबांखौनो नुनो मोनो माने सेंग्रा बा सिख्लाफोरा सुबुं माने उथ्रिसारबोनाय सेंग्रा-सि ख्लाफोराबो माने अ लाइमोनफोरा माने अ अमा बारग्रि बिदि फिसिनानै माने रां खामानायखौ जों नुनो मोनो।
नुनो मोनगासिनो औ गोदोनि दिनाव जोङो गोदोनि गोदोनि दिनाव जोङो सेंग्रा-सिख्ला बा स्टुडेन्ट होनना बुङोबा जों ओरैनो न'आव थानाय खौ नुयोमोन।
उम उम
जोंहा दानि जुगाव जोङो नुबाय जे जोङो ससेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो ससेल मिडियानि गेजेर जों बा मबेलनि गेजेरजोंबो गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो न'आव थानानै बा स्कुल बा स्टुडेन्ट महराव थानानैबाबो जों ओ रां एसे थाइसे-थाइनै रां आरजिनो हानाय खौ जोङो नुबोगासिनो दं आरो दानि जुगाव ससेल मिडिया बा मबेल ओंखारनायनि उनाव जोंहा गोबां सुबिदा मोनदों आरो ने?
नायनो मोनो जि उथ्रिसार होनाय जायफोर लाइमोन फोरि माने साइनटिफिकेलि माने बिगियाननि माबानि हेफाजाब लानानै माने आबाद मावनायखौबो नुनो मोनो। नोंथाङा बेनि अ अ नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन, हागोन। जोङो दानि रोंगौथि आबाद मावनाय होनोबा जोंहा गोदोनि आरो दानि आबाद माव नाय होनोबा गोदो गोदो आबादखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो आबै-आबौमोननि दिननिफ्रायनो आबादखौ मावबोगागासिनो दंखायो जोंहा।
नंगौ, नंगौ।
अब्लाबो जोंहा दानि जुगाव जोंहा टेक्न'लजि ससेल मिडिया बा इ मबेल ओंखारनानै जोंहा गोबां टेक्न'ल'जि स्टुडेन्टफोरा जोंहा गोबां मा आदब खायदाजों मा आदब खायदाजों जोङो आबादखौ मावोबा इसेनिफ्राय बांसिनै बारायनानै मोननो हायो बे आदब आदबखौ जोंहा मोननो हानाय जादों आरोना
नंगौ नंगौ। आरो बेनि अनगायैबो जों ना फिसिनो हायो, नङा होमबा? औ आरो बे फुखुरि बे फुख्रियावनो जों हांसो ओ बिदि गोबां ओ गोबांखौनो नुनो मोनो। फुख्रिनि सायाव माने हांसो बाग्रै बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो। बिदिब्ला मा जायो अ हांसो बारग्रोनोनि जाय खिया खियाहै
औ।
जिथा माने फुख्रियाव थांगोन आरो बि माबाखोहै नाया जानानै गिदिर जानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा?
औ।
अ आरो बेनि अनगायैबो हमना ला गोबां गोरान गोरान आबाद हमना ला नार्सारि बारगारि बेफोरखौबो अ अ बेफोर खौबो नुनो मोननाय जादों दिनैनि दिनाव।
औ, जोङो इउटुब बा ससियेल मेडि डिया नि गेजेरजों जोङो गोबां जोङो दानि जुगाव फुटबल खेलायावबो जेसेबां रोंगौथि गोरों गोरों ओंखारदों जों बेफोरखौ बे-बेसोरखौ नुनानै ससियेल मेडियानि गेजेराव जोङो गोरों जानाय फुटबलाव गोरों जानाय बिसोरखौ नुनानैबो दानि जुगाव जोंनि मानसिफ्रा जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि लाइमोनफोरा
नो इन्ट्रेस गोग्गानायखौ मोन नुनो मोनदों ना?
ओम नंगौ नंगौ।
औ।
अ थिग दङ' बिदिबा नोंथांनि निफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय आरो मोजां नांबाय नोंथांनो रायलायना
गोजोननाय थाबाय नोंथां खुलुमबाय।